हेलौ औ नोंथां। मा खालामदों नोंथाङा?
नै दङ ओरैनो जिरायना।
औ औ नोंथांजों ओ कल खालामनायनि जाहोनानो जादों ओ माइ आबादनि सोमोन्दै एसे सावरायना होनो हागोन ना नोंथां?
औ औ
औ ओ बिदिब्ला ए से माइ आबाद जोंनि बर' समाजाव माबायदि माइ आबादखौ मावो बेनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायनानै होलाय?
औ जागोन नोंथां। औ बर'फ्रा गोदो गोदायनि फ्रायनो ओ माइ आबादखौ मावबोदों आरो माइनि सायावनो सोनारनानै जिउखौ खुंबोदों। बुंनो थाङोब्ला स्निजि जौखोन्दो सुबुंफोरानो जायफ्रा गामियाव थायो बि बिथांमोना आबादजोंनो लोब्बा जानानै दङ। दा आबाद मावनो होनोब्ला थ' जेनेबा गोबां आबाद थाबाय दा माइनि बिथिङाव होननानै बुङोब्ला जोङो माइ आबादखौ मावनो ब्ला गिबियाव जोङो खोथिया फोथारनांगोन। दा खोथिया फोनोब्ला जोङो। खोथिया थिलि एव ग्रोनांगोन बेखौ फोमोननांगोन। ओमफाय खोथिया थिलिया खोथिया थिलिया एसे मोननायनि सिगांनो जोङो खोथिया माने माइज्लि माइ जोलै जि माइ जोलै दोननाय माइज बे बेखौ जोङो दैयाव सोमनानै दोननांगोन हरनै। सोमना दोनखांनायनि उनाव बेखौ जों बोरियाव दोननांगोन आरो बे गाजा बेरनाय बेरैखौ लानानै बेखौ सानसे बा सानसेनि एसे बांसिन बि दोननानै माने खोथिया थिलि एवनानै दोनखानाय फोमोननाय बे हायाव जोङो बेखौ फोनांगोन हा फोमोननानै बेखौ आलि खोनोनानै ओमफ्राय बे जे जायगायाव खोथियाखौ फोगोन बेखौ स्लि मै होनानै बे सोमनानै दोननाय माइज्लि बेखौहाय सारनानै होनाय जायो ओमफ्राय बिनि उनावसो बियो मास मोनसे बा देर मास बा मास मोननै बेबायदि समावहाय जोङो बे खोथियाखौ फुनानै दाबसे फोमनानै दोननो हायाव गायनाय जायो दा माइ गायनो थाखाय जोङो फिनब्रै बा फिनबा बा सोरबा थाम हाखौ नायनानै बेबायदि एवनानै गायनाय जायो जेरै सिगाङाहाय मोसौजों एवनाय समाव जोङो खारायनाय सामार होनाय बर' होनाय फोमोननाय बेबायदि होनोमोन दा ट्रेक्टरजों एवनाय लोगो लोगो बेबायदि बुंनायफ्राबो गैला दायो फिनसे फिननै फिनथाम फिनब्रै बेबायदि दि होनो आरो दा माइ गायनो थाखायबा जोङो फार्स्टाव दुब्लिखौ हालौवबोनाय जायो बेखौ आलि दाननाय जायो ओमफ्राय खोनाय जायो बिनि उनावसो हाया मोनोब्ला जोङो माइखौ गायो माइखौ बांसिनहाय जोंनिया आइजोफ्रानो गायनाय नुनो मोनो ओमफ्राय माइखौ बेबायदिनो जोंनि साइद सिं गुबुन गुबुन माने जातनि आबाद मावो जेरै सल'मासुरि बिसमुथि रन्जि बेफोरबायदि आबादखौ जोंनि सिंजाय बांसि सिन मावनाय नुनो मोनो आरो ओमफ्राय दा बांसिनानो बिगियाननि आदब खान्थिजों बा बिगियाननि दिहुनथाइ बेखौ सोनारनानै आबादखौ बांसिन मावनाय जायो दा मोसौ हालिफ्राबो जोंनि सिंजाय न'खर न'खर गैबांलिया बांसिन आबादारिफ्रानो ट्रेक्टरजों एवनानैनो माइखौ गायनाय जायो आरो गोदो गोदायहाय बांसिन माइफ्राव आबाद मावनाय समाव माने रायसिनारि हासार बाहायामोन आथिखालाव रायसिनारि हासार इउरिया बा एम्फौनिबो बायदि मुलिखौ होनाय नुनो मोनो आरो जोंनिथिं बेबायदिनो आबादखौ खौ मावो होननान होननानै बुंनांगोन आरो जोंनि दं ओमफाय नोंथांमोननिथिंलाय माबायदि मावो आबाद खौ
औ नांगौ ओ नोंथां बुंनाया थारैनो सैथो जोंनिखिबो बेबायदिनो ओ माइ आबाद होनोबाथ' जों गोदो गोदायनिफ्रायनो बर' समाजाव माव मावबोखा खानाय नङा होमबा नोंथां
औ
औ बेबायदिनो जोङो जोंनि ओनसोलाव बवा ओ गोबां सुबुंआनो न'खर खर माइ आबाद मावो बेबायदिनो माइ आबादखौ माबायदि मावो होनोब्ला जोङो मा ओ फार्टावनो जोङो मा माइलि जायखौ जोङो ओ जायखौ जोंङो सोमनानै हरसेबा हरनै सोमनानै दोनो आ बेनि ओ बेनि उनाव जोङो मा फैयो आरो बेखौ ओम बेबायदिनो जोङो ओ ट्रेक्टर एबा ओ हालजों एवना एवनानै जोङो मा ओम खोथिया जायखौ जों सोमनानै दोननाय ओ माइ जाय ओब माइ बेखौ माइलि होननानै बुङो ओ जा बेखौ जोङो ओ फोयो आरो बेबायदिनो जोङो फोननानै नै फोनानै जोङो मा ओ ओ बेबायदिनो फोनानै जोङो ओ बेबायदिनो ओ सप्ता सप्तानै बा सप्ताथामनि ओ उनाव बे मा फोनानै दोननाय फोनानै दोननाय ओ माइया बियो गोज गोजौ गोजौ जाबोनानै जोङो मा उम बेखौ फुयो आरो नोंथां।
औ।
औ फुनानै जोङो मा ओ बेबायदिनो ओ ओ बेबायदिनो जोङो गाय गायनो जाय जायखौ जोङो फो फोनानै दोननाय मा ओ माइ माइखौ जोङो मा फुनानै जोङो ओ गायो आरो नोंथां बेबायदिनो जोंनि आ ओनसोलावबो बेबायदिनो बायदिसिना ओ जातनि माइ गायो जेरै जोंनि ओ गोदोनिफायनो सोलिबोनाय माइ जेरै ओ रनजित बेबायदिनो खरमा बायसुमथि बेफोरबायदि गोबां माइ आबाद मावनानै। जोंनि ओनसोलावबो गोबां रां खामायनायखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां।
औ
औ बेबायदिनो आथिखालावथ' गोदोनि बायदियैनो ओ आथिखालावथ' बे बिगियान मुगा जाबाय नालाय नोंथां। आथिखालाव गोबां सुबुं फोरा हाल एवनाय ओ मोखौजों हालेवनायखौ खम नुनो मोनसै आरो नोंथाङा आथिखालाव ओ आथिखालाव गोबां सुबुंफोरानो ट्रेक्टरजों आबाद मावनायखौ नुनो मोनदों ओ बेबायदिनो ट्रेक्टरजों आबाद मावनाय होनोब्ला जोङो सानसेयावनो जि नैजि थामजि बिघाखौ जों सानसेयावनो ट्रेक्टरजों आबाद मावनायखौ नुनो मोनदोंसै आरो नोंथां। ओ बेबायदिनो जोंङो गोदोथ ओ बेबायदिनो मोसौजों एवोबाथ जोंङो सानसेयाव बेफोरबायदि थामजि नैजि बिघा जों मावनो हाया। मोन नालाय नोंथां। आथिखालाव बेबायदिनो गोबां सुबुङानो सोलोंथाइ गोनां जाजोब्बाय बेनिखायनो गोबां बिगियानारि आदबजों गोबां गोबां गोबां बेबायदिनो मेसिनफोर बेबायदिनो ट्रेक्टर बेबायदि दिहुननानै जों गोबां माइ आबाद मावनाय खौ नुनो मोन्दों आरो- औ औ बेबायदिनो जोंङो ओ माइ आबाद मावनानै गोबां नखरखौबो सुंथानाय नुनो मोनदों जेरै गोबां गोबां माइ आबाद मावनानै जोंङो गोजान गोजान जायगायाव फानहरनानै गोबां रां खामायनाय नुनो मोनदों नोंथां। औ बेबायदिनो माइ आबाद मावनानै गोबां सुबुङानो ओ बेबायदिनो गावनि नखरनि नांगौ जानायखौ सुुंनाय सुफुंनायखौ मोनदों आरो सुफुंनाय गावनि नांगौ जानाय बेसादफोरखौ बायनानै लानो हादों आरो माइ आबाद मावनानै बेबायदिनो जोंङो माइ माइ आबादखौ गोबां गोजान जायगाफोरावबो जोंङो फानहरनो हायो आथिखालाव गोबां गोजान गोजान जायगायावबो जों फाननानै मा गोबां बेसेनाव फाननानै जों गोबां रां खामायनो हायो। औ बेबायदिनो नोंथांमोननि ओनसोलावबो मा मा माइनि आबाद मावो? नोंथाङा एसे फोरमायना होदो।
औ जोंनि ओनसोलाव दहाय बुंनाय बायदिनो। ओ रनजित सल'मास थुरि बिसमुथि बेफोर आबादखौ बांसिन मावनाय जायो जोंनिथिं। ओ दला हायाव। बेहाय बांसिन जोंनि साइदआव रनजित माइखौ गायनाय जायो। ओमफ्राय इदिनो एसे बोरि हायाव बिसमुथि ओमफ्राय बिदिनो एसे बोरि हायावबो माने रन माबा सलमासुरि बेफोरखौ गायनाय जायो आरो। ओमफ्राय नोंथांमोननिसिं नांगोल जांख्राखौहाय माबायदि फालिनाय जायो ओरैनो जोब हा माइ गायखांबाजे बरफ्रा गोदो गोदायनि। गायनो नांगोल जांख्राखौ। फालिबोनाय नुयो। ओमफ्राय बेखौ माबायदि फालिनाय जायो। नोंथांमोननि ओनसोलाव।
अह जोंनि ओनसोलाव बेबायदिनो ओ जायखौ जोंङो हाल जांख्रा होननानै बुङो नङा होमबा नोंथां? ओ गोदोनिफ्रायनो जोंङो। माइ ओ हाल जांख्रा हाल जांख्रा जों जाबोनाय नुनो मोनदों बेबायदिनो ओ जायहा ओ बेबायदि बिदिनो ओ जायहा माइ गायखांनाय जायहा माइ गायनो गैला माने माइ गायनाया जोब जोब जोबनाय समाव जोंङो मा ओ हाल जांख्रा जे ओ हाल जांख्रा माने बेबायदिनो जोंङो ओहोम माइ गाय खांनायनि उनाव जोंङो मा ओ दुब्लिनिफ्राय माइनावखौ लाबोनाय जायो नोंथां। बेबायदिनो ओ। औ बेबायदिनो माइखौ गायखांजोबनायनि उनाव जोंङो मोना मोना मोनाबिलि समाव ओ बेबायदिनो जोङो ओ ननि जा माइनाव होननानै बुङो नोंथां। बेखौ जोंङो मा खोथिया ओ खोथियाफो खोथिया एसे लाबोनानै आखाइयाव एसे लाबोनानै न आरो फोथानि हाब्रुखौ लाबोनानै ननि ओ बाख्रियाव जोंङो लिरनानै मा खोथिया लाबोना दोननाय खोथियाखौ जोंङो दोनो आरो बेखौनो जोंङो मा माइनाव होननानै ओ फोथायबोनाय गोदो गोदायनिफ्रायनो। औ बे बायदि। बिदिनो जोङो हाल जांख्रायाव ओ हाल जांख्रा होनोबा गोबां ओ गोबां जोङो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय जोङो मा बेबायदि। ओ गोबां जानाय लोंनाय जेरै ना बेदरफोरजों गोबां जायो हाल जांख्रायाव औ बेबायदिनो जोङो ओ गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय बायदिनो जोङो बेबायदिनो हाल जांख्रायाव जोङो मा ओ माइ माइ माइनाव। माइनाव-माइनाव जाय जों नखराव माइनाव लाबोगोन बे बे सुबुंफोरखौ जोङो हाब्रुजों बिखुाव लिरनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ
औ बेबायदिनो नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेबायदि। हाल जांखाखौ बोरै खुङो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ जोंनिथिंबो नोंथां बुंनाय बायदिनो फालियो। ओ जेब्ला माइ गायै-गायै गायनानै जोबथाहैयो। गायनांगौ गैला बेदिनखालि एसे थाब। हाबावनायखौ माने नांगोल जांख्रा खालामनाय जायो आरो। माने बेवहाय। गोदोनिफ्राय माने फार्स्टनिफ्राय गिबिनिफ्राय जायफोरा गावसिनाव माइ गायफैदोंमोन बिथांमोनखौ लेंनानै बे नांगोल जांग्राखौ खालामनाय जायो। ओमफ्राय बिदिनो दहाय नोंथां बुंनाय बायदि। माइ खोथिया माइनाव लाबोनाय बेखौहाय लाबोनाय जायो। बाख्रियाव दोनफैनाय जायो। ओमफ्राय बेबायदिनो जोबथा समाव। बे दुब्लि बारियावनो माइ गायखांनायनि उनावहाय जोबथारानायसै बा जाय जायफ्रा गायदों बिथांमोनखौहाय बा बिथांमोनहा। गोसो खुसियै माने माइ गायनो जोबनायखाय रंज सांनाय। जों बेबायदिनो गावजों गाव हाब्रु फुनलायनाय बेबायदि नुनो मोनो बयबो गावजों गाव खुनलायलायो। ओमफ्राय बिदिनो माइ गायखांजोब। ब्ला नआव फैनानै मालिका अननानै होनाय बेबायदिनो माखासे बेदर बेफोरबायदिखौ मोखां नायलाय-नायलाय। माने जानानै सुखु दुखु रायलाय लायो बेबायदि। थासारिया जोंनियाव सलि। बियोनो
औ-औ ओ नोंथां-नोंथां होमबा जोंनाथ समाबो जाना फै। बे नडां होनबा नोंथां। ओं ओ औ नों। नोंथांजों बेबायदिनो माइ आबादनि सोमोन्दै सावरायनो मोननानै जों आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां। ओ नोंथां होनबा जों दोनथलायनोसै नामा।
औ-औ दे-दे